हेलौ। नोंथां।
औ
औ नोंथां एसे एसे खोनाफैबाय हेल'
दासो एसे खोनाहांबाय।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दंमोन दा? आदा खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां ओ दसे आंहा जिरायना दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां
औ औ। जोङो बिदिब्ला आयदा फारसे आवगायखानिसै नामा नोंथां? हेल' नोंथांनि साउना फैथाराखै नोंथां। खोनाबाय दा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ औ ओ बिदिब्ला मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
ओ बिदिब्ला नोंथां
औ बुं नोंथां।
औ नोंथाङा खोदोंना दायो?
नोंथांनि नेदा एसे खोनाबाय -खोनाबाय औ औ।
औ बिदिब्ला नोंथां, नोंथां रायज्लायनो नागिरनाया बेनो आरोना नांगोल जांख्रानि बागै रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो। औ दाथ' दैलांबो जाबाय नङा होमबा? दा बेखौ लानानै नांगोल जांख्रानि बागै एसे सावरायनो लुबैदोंमोन आरो। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ नांगोल जांख्रा होनना बुङोबाथ' जोङो मिथिखायो जिहेथु ओ जेराव जोङो माइ गायखांब्लाथाय जोङो ओ जोङो बायदिसिना जोङो खा आरि जानाय बेफोरखौनो बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ जेराव जोङो ओ जिहेथु जोङो गोदो- गोदायनि समाव जोंहा जेराव जोङो ओ बायदिसिना जोंहा गोदो -गोदायनि समाव ट्रेक्टर आरि बेफोरबायदि जेबो ओ जोंहा मेसिनारि बा बिगियाना दिहुननाय ओ बायदिसिना दाजेम जोंहा गोजौ थाखोनि दाजेम गैयामोन। जेराव जोङो ओ आबाद मावनो थाखाय ओ जोङो गुबै जों माइ आबादखौनो फोरमायनो हायो। जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो बायदिसिना जों गोदो -गोदायनि समाव मोसौ -मैसो बायदिसिनाफोरजों जोङो ओ हालेवनाय जायोमोन- जायोमोन। ओ गुबैयै जोंनि बर'फोरा ओ मोसौखौनो जों बाहायनाय जायोमोन। जेराव जोङो नांगोलफोरखौ बिफां -लाइफांनिफ्राय दाननानै बानायनानै लायोमोन। लोगोसे जोङो खदाल बेखौ मारै जोङो बा खदालफोरखौ जोङो बानायनानै लायोमोन। आबाद मावनो थाखै। बेफोरबायदिनो जोङो गोदो -गोदायनि समाव गोबां जोंहा जिहेथु जोंनि ओ बर'नि नखरहा गोबां ओ हा थायोमोन जिहेथु जोंहा गोबां बिघा सो खायसेना जौसे बिघा खायसेया दाइन जि बिघा सोरनाबा द'जि बिघा बेफोरबायदि हा जाहोनाव जोंहा गोबां जोंहा दाहोना- रुवाथि लानो गोनां जायोमोन जेराव जोंहा ओ बेफोर आबादफोरखौ मावनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायोमोन जिहेथु जोङो ओ समनि थाखाय जोङो ओ आबादफोरखौ जोङो बिदिनो खोथिया फोनानै ओ लायोमोन जेराव जोङो हालोवो हालेवनो थाखाय जोंहा गोबां मोसौफोर नांगौ जायोमोन जोंहा दाहोनाफोरा सोरांनाय लोगो - लोगोनो खोमसि खोमसिनो ओ हाल एवनो थाङोमोन बिदिनो रुवाथिफोरबो थायोमोन रुवाथिफोरा जेराव ओ ओंखाम संनानै बिसोरनो ओ जाहोहैयोमोन। एसे ओ सानस 'थाय बिदिनो हालेवनानैनो गोदो गोदाय जिहेथु ओ हाखौ गिबियावनो हालेवग्रोना लायो एसे एनै बिनि उनाव ओ मोजाङै हालेवनानै फोमोननानै मै होनानै बा बेफोरबायदिनो ओ हालेवनानै जोङो माइ आबादखौ ओ मावनाय जायो। लोगोसेनो ओ रुवाथिफोराबो माइ गायनाय स माव गोबां खामानियाव फैयोमोन जेराव जोङो ओ ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोसे बिसोरो ओ ओ गायनाय फुनायाव ओ गिबियावनो जों खोथियाखौ फुनानै लाग्रोयो बेनि उनाव ओ खोथियाफोरखौ फोथारफोराव रानना होनानै माइफोरखौ गायनाय जायोमोन। बेफोरबायदिनो ओ जों गोबां खस्थ' जिहेथु ओ गोदो गोदायनि समाव जेराव जोङो ओ दाहोना रुवाथि होनना बुङोब्ला जोंहा माबायदि लायोमोन होनना बुङोब्ला जोङो ओ दैज्लां गंसेनि थाखाय ओ सोरबा सोरखौबा रुवाथि बा दाहोनाखौ ओ रायज्लायनानै लायोमोन। जिहेथु बेथन ओ बेथननि खोथा दङ जेराव ओ खायसे बा दैज्लां मोनसेनि थाखाय ओ रुवाथि बा हालायफोरा दाहोना फोरा ओ रायज्लायनानै बिगोमाजों थायोमोन। बिदिनो जिहेथु ओ दैज्लां बोथोर रनि समाव गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों खामानि फोरखौ मावनाय जायो आरो माइ आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों गोबां ओ गोबाव सम मावनांगौ जायो जिहेथु ओ दैज्लांनि आबाद मावनाय खिनिया बेखिनियावनो ओ जेब्ला जोबो ओ माइ गायखांजोबो गासैयावबो ओ हालफोरखौबो एवखांजोबनानै अब्लानिया हाल फोरखौ थिखांनानै जोङो ओ दुब्लि फोथारनिफ्राय लानानै फैयो जेराव ओ हाल जांख्राया जायो होननानै बुङो अब्ला जोङो ओ जोबनायाव माइखौबो जोङो गायनानै ओ लास्टाव जोङो जमा आखाइ मोनसेयाव लाथुमनानै गोबां गायनानै फैयो। बेवहायनो गोबां दाहोना थिफोरा ओ हाब्रुफोरखौ फुनलायनाय जायो। जेराव जोङो ओ बेफोरखौनो मिथिनो हायो हाल जांख्रा होननानै बिदिनो ओ जिहेथु गायनाय फुनायफोरा जोबो अब्ला बेवहाय जोङो ओ बायदिसिना जोङो खाना जानाय नुयो जेराव लावखार ओंखामबो होननानै बुंजायो जों बिदिनो दाहोना रुवाथि रंजाना ओ ओंखाम ओंख्रि जानानै बे दिना ओ खौ रंजा बाजायै थाङो आरोना बे साना। दा नोंथाङाबो एसे मोजाङै फोरमायना होनो हागोन नामा ओ हाल जांख्रानि सोमोन्दै?
हागोन नोंथां हागोन औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो नांगोल जांख्रानि सायाव एसे आंनो फोरमायनानै होबाय। आ नोंथाङाबो मि थिनो आंनिफ्राय आंनि मोनदांथिजों मिथिनो लुबै मोनदांथिखौ मिथिनो लुबैनायालाय आं एसे फोरमायनो सानबाय आरोना नोंथांना।
औ औ औ।
नांगोल जांख्रा होनोब्ला गोबां गोबाव समनिफ्रायनो बा बर' राइजोफोरा रायजो जाजेननो रोंनायनिफ्रायनो सुबुं माहारिया रायजो जाजेननो रोंनायनिफ्रायनो बे नांगोल जांख्राफ्रा सोलिबोगासिनो दंमोन आरोना। ओ जेरैहाय नै खि नांगोल जांख्रा होनोब्लाथ' जोङो जोबथा माइ गायनाय माइ गायै गायै गायै गायनानै जोबथा जायोब्ला बै दिनखालि ओ बायदिसिना रंजानायनि गेजेरजों फोजोबनायखौनो नांगोल जां ख्रां होनना बुङो नङा होमबा गुसुङै‌। ओ गिबियावनो जोङो
माइ माइनि सायावसो माइ आबादजोंसो सोमोन्दो दं नालाय नांगोल नांगोल जांख्राया गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोना लाग्रोनांगौ खोथिया फोग्रोना लानाय जायो बै खोथियाफोरखौ जोङो
मोजाङै एवनानै मोजाङै फोनायनि गेजेरजों खोथियाफोरखौ जेब्ला खोथियाफ्रा रायो अब्ला जोङो जोंनि दुब्लिफोरखौहाय गासैखौबो खारायना लाजोबनाय जायो बा खारायखांनायनि उनावहाय साननैसो दोनहाबनानै आलि सालि दानखांजोबनानै जोङो दुब्लिखौ आरामसे आरोबाव फिन नैथि खेबनि थाखाय हालेवनाय जायो जायखौ जोङो सामार होननानै बुंनाय जायो जोङो आलि सालिखौ गासिखौबो थिग खालामखांनायनि उनावहाय बे नैथि खेबनि आलि ओ हालेवनायखौ जोङो हालेवसिगोन जोबनायावहाय जेब्ला जों नैथि खेबनि हालेवनायखौ हालेवखांजोबो अब्ला जोङो सानसेबा हरसे दोननानै अखानायै जों बेखौ मोजाङै नो आलिखौ खोनाय जायो आरो जाहाथे दैफोरा थाबथानानै आबादफ्रा मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो नैथि खेब हालेवखांनायनि उनाव आलिफोरखौ मोजां साफायै होनाय जायो खोखांनायनि उनावहाय जायखौ जोंनि गेदेर गोलावफ्रानो मावो बा जोंनि दाहोना बैसोर मावोमोन बे मावनाय समावनो दाहोना रुवाथिफोरा बो ओंखाम होफैलायनाय बेफोरबायदि दैज्लांनि समाव बा माइ गायनाय फुनायनि समाव जायो आरो‌
दा बेबायदिनो जोङो आलि सालि खोखांजोबनायनि उनावहाय उनावहाय जोङो सम जायोब्ला खोथियाफ्राबो राजोबब्ला खोथियाफोरखौ फुनानै जोङो ओ हाफोरखौ फोमोननानै बै खोथियाफोरखौ जोङो बैयाव गायहैनाय जायो बेवहाय जोङो गामिनि बयबो जमा जमा ज' ज' जालायनानै खोथिया फुनायनि गेजेरजों फुखांनानै जोङो साननैसो दोननानै बा अखानायैफोरनो जोङो हाखौ फोमोननानै जायखौ होनो जों बर'आव होनाय बे हाखौ मोजाङै फोमोननानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायनाय होनोब्लाथ' गोदोनि समाव जोङो आथिखालनि बायदि मेसिनारि जुग ओ मेसि-मेसिनारि नङामोन ओ ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय बा मेसिनजोंनो गायनाय बेबायदि नङामोन गोदोनि समा जाहैबाय मोसौ बे मोसौफोरजोंनो हालेवनाय मोसौ हालिसे जायखौ जोङो नांगोल बेखौ जोङो दंफांनि दाननाय बेजोंनो जोङो फालनि गेजेरजों एवनानै हालेवनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आ थिखालनि समावथ' मेसिनारि जाजोब्बाय बिगियानारि जौगानायनि बेलायावहाय गोदोनि समावथ' बिदिनो मोसौफोरजों बिराद बुरा बुरा जरा जरा एवलायनाय जायोमोन बयबो जमा जमानो सासे ओ दिनैहाय गुबुन सासेनाव गाबोन बै सासेनाव बेबायदि बुरजा बुरजा हालि हालि एवनाय जायोमोन दसथा फन्द्र'था गाहाम हाल एवनायखौ जोंनो खोन्थायोमोन जोंनि बिमा दायो खोन्थायो दा बेबायदिनो दुब्लिनि माइफोरखौ गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जमा जमि हालेवनाय फोमोननायनि गेजेरजों ओ बयबो गायग्राफ्राबो गामिनि आइजोफोरा फैनानै गायफैयो बेबायदिनो गायै गायै गोबां बुरजा बुरजा हाफोरखौ गायनाय जायोमोन आरो सानसेयावनो बेबायदिनो गोदोनि समावथ' सासेनि न'खरावनो न'खर मोनसेयावनो गोबां बुरजा बुरजा दुब्लि थायोमोन नङा होमबा आ हा थायोमोन जेरै बिराद बुरजा बुरजा बिस बिघा थ्रिस बिगा गाहाम हा थायोमोन बैबायदि समाव जेनोब्ला गिबिनिफ्रायनो गायै गायै गायै गायनानै जेब्ला जोबथा सम सफैयो बा दुब्लिया बारा बुरजा गैला अब्ला जोङो गायनानै जोबनोसैयाव बै दिनखालि लास्ट खालि गोबां रायजोफोर बयबो एनज'य नो बेबायदि नो रंजा बाजा बयबो सेलाय बिलाय गायनाय जायो आरो बै जोबथा सानखालि बिदिनो हाब्रु फुनलायलायसिगोन बेदर बेला बायदिसिना जानोसिगोन आरो रंजासिगोन जुमाय बायदिसिना रंजासिगोन बेबायदि जोबथा रंजानायखौनो मा बुङो नांगोल जांखा् बुङो आरो दा बै जोबथा गायखालिनो जोङो बाख्रिबो गायखनबोयो आरो जोबथा दुब्लियावहाय
दा आं एसे फोरमायबाय आंनिजों ओमफाय जोंहाथ' समाबो जाबाय नोंथां बिदिबा दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ औ औ औ नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय जिहेथु नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायबाय ओ लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामो नोंथांखौ
औ गोजोननाय थाबाय
औ औ दे दे